औ नोंथां।
औ खोनादों ओं।
औ औ ओ आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे फोरबोफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो। नोंथाङा सम दं दा? औ औ। ओ फोरबो बुंना होनना बुङोब्ला जेरैहाय जोंना बैसागो फोरबो, मागो फोरबो, काति फोरबो आरो बिदिनो गोबां फोरबोफोर दं नङा होनबा नोंथां? औ नों थाङा दा बे फोरबोफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ ओ जोंहा जोंहा दोरोङारि फोरबो जेरै बर'फोरा फोरबो हिसाबै बुङोब्ला जोङो मोनबा फोरबोखौ जोङो दिनै आथिखालाव बर'फ्रा फालिबोबाय थानायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो जेरै बैसागो फोरबो ओ जेने आमथिसुवा फोरबो बावैसो सिगां थांनाय आमथिसुवा फोरबो नङा होमबा लोगोसे जों काति गासा आलारि बाथि सावनाय फोरबो लोगोसे जों आघोन फोरबो बिदिनो जोङो जोबथा फोरबोआ जाबाय मागो फोरबो बर'नि बिदिनो जोङो बैसागो फोरबोआ जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो आंगो फोरबो जायखौ जोङो बाव आमायथु होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बर'फ्रा बैसागोखौ मानि थाखाय रंजायो होमबा जोङो मिथिंगाखौ बर'फ्रा फालिनानै मोजां मोनो मिथिंगाजों थाफानानै रंजानानै जोङो। मोजां मोनो नङा होमबा जोङो हाग्रा बंग्रा मिथिंगानि बिफां लाइफांखौ जों मोजां मोनग्रा हारि आरो बिदिनो जों बर' फोरा बैसागुआव गिबि फोरबो हिसाबै जोङो फालियो आरो जों गिबि फोरबो हिसाबाव जोङो मोसौ बैसागोखौ जों फालियो बिदिनो मानसि बैसागो बेखौ बैसागोखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरो मोसौ बैसागो होननानै बुङोब्ला जोङो आसिन दानि जोबथा सानखालि जोङो मोसौखौ जोङो दैमा-दैसायाव लां नानै जों थुखैस्रांनानै मोसौनियाव जोङो रंजानायनि गेजेरजों फथा फोननानै होयो जेरै हांगारजों फथा फोननानै होयो। आरो बिनिफ्राय जोङो मोसौ जोङो फोथाराव हगारनानै होनाय जायो आरो मानोना बै समाव माइ आ बादारि गायनाय जाया फोथारा लांदां जानानै थायो बिनिखाय बिनि उनाव जोङो मोनाबिलि समाव मोसौखौ लानानै गुलियाव खानानै बेनिफ्राय जों मोसौखौ जोङो फुजा खालामनायजों लोगोसे आरो बाव गारनायजों लोगोसे जोङो मोसौनि दुरुंफोरखौ जोङो माफ्रोमनिबो मोसौनि दिरुंखौ जोंङो सोलायना होयो आरो
औ-औ
आखालि हरावनो जोङो खुंखा जायो जायखौ जों गोखा गोखै होननानै बुं ङो नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो मिथिंगानि मोननाय सेजौ से बिद गेजे खांथिंनानै मोननाय जेरै खुंखा बिदिनो जोङो थाइजौ बिजौ बिदिनो ओ माने
गोबां मैगंनि जेरै दिंखियाजों लोगोसे खुंखा बिदिनो खिफि पाद्रि मा नामुनि बेफोर गासैखौबो जोङो मिथिंगानिफ्राय एकस' एक बिदखौ लानानै जोङो ओंख्रि संनाय जायो आरो बिदि खालामोब्ला जोंनि बेमारा आ जार जाया जाथों बेमार आजार सानाय सुनायफोरा गायो होननानै बर'नि गोदो गोदायनि आबै-आबौमोना फोथायनायजों जोङो बेफोर मुलिखौ जाबोयो आरो मानोना बे जोंनि थाखाय मुलिसो जोंनि बे मिथिंगायावनो गोबां मुलि मोनो बेफोर आदारनिफ्रायनो जों देहायाव नांगौ रोखोमनि मुलिखौबो जों मोनो आरो। अब्ला नैथि सानखालि जोंहा फैलायबाय जोंहा मानसि बैसागो। बेखालि नोंथांमोननि साइडआवहाय मानसि बैसागोखौ बोरैहाय फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां जोङो बुंनो थाङोब्ला मानसियाव बैसागुखौ बोरै फालिनाय जायो होनना बुङोब्ला। बिदिनो मानसि बैसागोआव जोङो जेनेबा बैसागोनि मोसौ थुखैनायनि उनाव जोङो माने फोरा बिनो आरो बिदिनो बैसागोखौ गाजा गोमजा रंजानाय जायो। आरो बे जेरै खाम, जथा, सेरजा, सिफुं लानानै गासिबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बिदिनो मोसानाय जायो आरो औ, बिदिनो ओ खायफा खायफा ओ जेन'बा गोबां न'खरावनो मोसानो थाङो नालाय बिदिनो न'खर न'खर जोंनो जि अनसुंथाइ हरो जेरै माइरं फैसा सा बेफोरखौ जोङो ओ बैसागोनि लास खालि जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोल थिंजायहाय माबोरैहाय बिदि फालिनाय जायो नोंथां?
औ जों मानसि बैसागोखौ जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायसानो जेरै बोर होनाय लानाय बेखौ जोङो बैसागुनि से दानखालि जोङो गाव गायनि सोमोन्दोआव गेदेर जानाय गाव गायनि बिमा बिफा आ लोगोसे बे आयं आबै आबौ गासैखौबो जोङो आन्थु खेरायनानै जोङो बिसोरनियाव बोर लायो। आरो बिथांमोना जोंखौबो बोर सानस्रियो नोंसोरनि जिउआव जा फंसारने जाथों। जेनबा नोंसोर जिउआव मोजाङै मोजां बिदिनो जिउ खुंलांबाय थानो हाथों। आरो जिउआव देरहासार जानो हाथों बिदिनो जोंखौ बोर सानस्रियो आरो जोंनि आबौ जानाय आबै जानाय जाय आयं जानाय बिथांमोनखौ जोंङो बिदि ओ खुलुमस्राङै बेयो बे कालसारा दासिमबो जोंनियाव ओनसोलाव सोलियो। आरो नोंथाङा बुंबाय बैसागो मोसानाया से अक्ट'नि नै अक्ट' खालि जोंहा खाम सिफुं बर'नि दामनाय देनायफोरखौ लानानै खाम, जथा, सिफुं बेफोरखौ लानानै जोङो मोसायो। रंजायो। बेखालि जों बोराय बुरै रावखौबो जोङो मोनसा मोनसि गैलाया बिदिनो जोङो मो मागिनो थाङो गामि खाथि खाथ थि सेराव जों। आथिखालावथ' जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो मोसानो मोनोमोन आं बो गोसोआव दङ आरो। आंबो मोसाग्रा हिसाबै बिदिनो गोबां मोसानो मोन्दों मारो। आथिखालाव जोङो खाथि खाथि गामिनियाव बिबायनानै जोङो जोब ओ सानखालि जोङो गामियाव मोसाफैनाय जायो आरो जेरै सय थारिक आरो खाथ थारिख मागोनि बेखौ जोङो लास बैसागोखौ जोङो गामियाव रंजानाय जायो आरो। बिदिनो गामियाव एसे एनै दा गोदोनि बोराय बुरैफोरा जेरैबायसा लोंबोयोमोन बिदिनो जौ बिदै खौ लोंबोनायखौ नुनाया जौ गोदि बि-बिदै आरो जौ गोरान एफोरखौ जोङो लोंनाय कालसारा दाबो एसे एनै दोङो आरो। माने बेखौ लोंब्लासो मास सिफोरा रंजानायखौ बाहाय गोजोन लाना फैनो हायो नङा होमबा। जायफोरा मोसाफेरा जिबनावनो बिसोरो मोसागाफेरा बेफोर मानसिफोरा बैफोर र'खम जिरादखौ लायोबा लाज जिनायखौ बावगारनानै जेनि रंजाखांनाय जावरिखांनाय बिसोरनि गोसो सोआवबो फैयो आरो बोलो फैयो आरो, बिदि जों निथिं नुयो आरो। नोंथांमोननि सायदावहाय बिदि एसे एनै जौ लोंनायखौबो बाहायो ना नोंथां?
औ औ ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बैसागो फोरबो नालाय बिदिनो खायफा खायफा माइब्रानि फिनानै दोनो आरो खायफा खायफा माथानि ओ बिदिनो संनानै दोनो आरो जाय जाय मोसानो फैयो न'खर न'खर बिसोरनो जोङो ओ बिदिनो एसे एनै जौ संनानै जेनेबा जौ बिदैखौ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां। मोसानायाव एबा रंजानायावथ बिदिनो खायफा खायफा बिदिनो जौ एसेबाबो लोंनो लुुबैनानै बिदिनो रंजायो नालाय। बिनि थाखायनो आरो बे जोंनि ओ गोदो गोदायनिनो नेमखा आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। औ जोङो बिदिनो जोङो जायगा लायै जायगा नङा होमबा? आरो जों बैसागोजों लोगोसे आथिखालाव जोङो कम्पिटिसन खेला दुलाबो गथफोरखौ रंजानायनि गेजेरजों गथफोरनोबो होयो बेफोरबो सोलियो। नङा होमबा
औ औ नंगौ
बैसागोनि एक थारिकनि सिगाङावनो बेफोर रखमा जाजोबो नङा होमबा बेफोर गथफोरनि थुनलाइयारि बादायलायनाय बिदिनो खेला दुला बेफोरखौ जोङो गथफोरनो मोनसे थुलुंगाखांनाय होयो आरो मानोना गथफोरा इयुनाव जाफुंसार जाथों आरो बिसोरखौ जौस्रां लेभेलाव लाना फैब्ला बिसोरो साहस बारियो बिसोरनि गोसोनि लाजिनायफोराबो खारो बेफोरखौ मोजां माने सान्थौखौ लानानै जोङो खेला दुला गथफोरखौ होनाय जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव आथिखालाव औ आरो नोंथांमोननि साइदावहाय बैसागोखौ बिदिनो लांदां फोथाराव मोसानाय कम्पिटिसन जायोना
औ औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ कम्पिटिसन माने जोंना मोनसे फान- सन लाखिनाय जायो नोंथां बेवहाय जोङो ओ औ बिदिनो मोसानाय बादायलायनाय जोङो लाखिनाय जायो आरो जेरै जोङो नोंथाङा दा बावैसो बुंलनानै रखम गथ फोरनि थाखाय बिदिनो ओ जेनबा खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय सावगारि आखिनाय बादायलायनाय आरो गोबां खेलाफोर दं बेफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बिनि उनावहाय बिदिनो बुरै बोरायफोरनिबो बिदिनो दिरुं बोलायनाय खेला आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनिबो मोसानाय बादायलायनाय आरो जोङो मुंदांखा देंखोगिरिफोरखौ जोङो बिदिनो लिंनानै एबा बरायनानै लाबोनाय जायो औ हांख्रायहरनाय जायो औ बिदिनो गामि ओ गंसेया जोंना बिदिनो रंजानाय जायो आरो बैसागो फोरबो होनब्लाथ जोंना रंजानाय फोरबो होननानै मिथियो
औ औ औ आरो दा जोंनि से औ जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव बिदिनो जेनेबा गामियावबो रंजायो बिदिनो मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो ओ देंखोगिरिखो लाना फैनो हायो थाखा फैसानि थाखाय जोङो बोसोरबो- बोसोरबा सय बोसोराव मोनसे देंखोगिरि मालायनिफ्राय लाना फैगोन आरो ओनसोलाव जोंहा प्रग्राम जाखाबाय थायो बे जायफोरा अर्गेनाइस खालामो जेरै आनसलिकफोरा अर्गेनाइस खालामो बेखौ गेवलां फोथाराव जों मोसानाय जायो आरो अपेन गेवलां फोथाराव बैसागोखौ जों मोसा नाय जायो बेयाव बादायगिरि बिथांमोनखौ लेंहर गोन जायफोरा मोसाखावरि बिथांमोनहा फैनानै बेयाव बादायफैनो हागोन बिथाङा मोसानायनि थाखाय बिथांमोना मुं थिसननो थाखाय फैसा होनाङा बिथांमोना फैसासो मोनलाङो मानोना बिसोर बैसागुखौ फालिनाय हिसाबै बिथांमोना जोङो गारि खरसानि हरगोन बिथांमोननो जानाय लोंनायनि थाखाय हरगोन फ्रि आरो बिथांफोरा जुदि मोसानायाव बिसोर फार्स्ट प्राइज सेकेणड प्राइज लानो हादोंबा बिथांमोना आरो पन्सास हाजार बिदि त्रिस हाजार रांनि रांखौ मोननांगोन आरो मानोना बेयो जोंनि जौ स्राङावबो बेयो बादायलायनाय जायो आरो बे बादायलायनायाव जोङो बर'नि गासै गाननाय जोंनि हारिमुवा बेयाव बेरखांजोबनांगोन आरो जेरै बर'फोरा औ आसाफोर ज रै गामसा गोथां फालि फालि फास्रानि फालि आर'नाइ नङा होमबा लोगोसे गस्ला गन्ज बा गस्ला गुफुर सला ज थानांगोन बे मोसाग्राया थिग बिदिनो हिनजावसाफोराबो बा आइजोफोराबो लांगा दख'ना बेद'ना होनना बुङो जाय द नङा होमबा गोमो दख'नाखौ बिदिनो बेयो ब्लाउस गोजा आरो फास्रानि फालि लोगोसे बिसोर गंगोना खौ बेयाव थेबनानै लानांगोन बिसोरो आसान गाननांगोन बिसोरो बिदिनो फथा लानांगोन बियो जोंनि कालसारजों बेरखांजोबनांगोन आरो आरो बिसोरो बियो थुनलाइ बाद बिसोरबो सरि बिसोरो आरो बे मोसानायाव बर'नि बे खुगा मेथाइ जायखौ जंखायनाय एदावनाय बे फोर रखम मेथाया बै गेवलां फोथाराव मोसानायाव बेरखांनांगोन आरो बेयाव दुखुजों रोजाबनाय दु खुजों रंजानाय बे मेथाया सोलिनाय नङा माने खुगा मेथाइ हिनजावफोरखौ बा हौवासाफोरखौ जं खायनाय हौवासाफोराबो हिनजावसाफोरखौ जं माने एदावलायनाय बेयाव सानैनिबो थानांगोन आरो बे मोसानायाव। अकल हिनजावनिल' एदावनाय जुदि थायोब्ला बियो खहाब जानाय नङा आरो बेयो मार्क मोननाय नङा आरो हौवानिबो जंखायनाय जानांगोन हिनजावनिबो जंखायनाय जानांगोन आरो बे खुगा मेथाइजों रोजाबनाय जानांगोन आरो अब्लासो बिथांमोनखौ जासफोरा जायखौ बिजिरगिरि बिथांमोनहा नांगौ रोखोमनि मार्क होगोन आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ ओ अब्ला बिदि
गोजोननाय मोनबाय जोङो दिनैनि बैसागोखौ बर'नि फोरबोखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। अब्ला जोंनि सावरायनांगौ बेखिनावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां गोजोन्थों। औे दे।